अ नोंथां। नोथां
हेल औ नोंथां
अ नोंथाङा जों दिनै सावरायगोन ओ जानाय लोंनायनि
औ नोंथां
जानाय सावरायगोन जानाया जाहैबाय बर'नि अनला
औ
अनला आरो अनलाजों दाउजों दा अनला दाउजों अनलाखौ बिदिनो सिगाङाव जोङो माइरं माइरंनिफ्राय जायो बे
उम
माइरंखौ सोमगोरबाय
औ
सोम
सोबनानै उवालाव देबाय उवालाव देनानै हेल' नोंथां मानो खोनादिया? हेल' अनलाखौ देग्रोनानै लाबाय बेनिफ्राय